ओ खोनादोंना नोंथां? हेलौ ओ-नोंथाङा फ्रि दं दा?
औ औ
ओ आं माने आ-आसामा मा मानि थाखाय मुंदांखा बेनि थाखाय थाखाय नोंथांजों सावरायनो होननानै ओ फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोनना? नोंथाङा फ्रि ओ? थ' सिगां जों मानि सोमोन्दै सावरायनो लादों होनोब्ला आसामा मानि मानि थाखाय मुंदांखा। ओ जोंनि आसामा सिगां फारस जोंहा मानि थाखाय मुंदांखा होनोब्ला, जोंहा आसामा साहा-साहा आबादनि थाखाय जोबोद मुंदांखा। नैथियाव जोंहा बोआ आसामाव बयनिख्रयबो मा होनो गो दैमा बुरलुंबोथोर दैमा आरो जोंना आसामाव माखासे ओ पार्कफोर दंना, मुंदांखा पार्क बेफोरनि थाखायबो मुंदांखा आरो थावनि थाखाय थाखायबो मुंदांखा, नङा होनब्ला? आरो जोंहा आ आसामाव माखासे मन्दिरफोर दं, जेरै- कामाख्या खा बेखौथ' मिथिखायो नोंथाङा, कामाख्यााया मानि थाखाय मुंदांखा बे आसामामा जोंना बे कामाख्याानि थाखायबो मुंदांखा आरो मा होनबावो माखासे जानाय लोंनाय आरो जोंहा आसामा बयनि निख्रुइबो बांसिन मुंदांखा जायो होन मुंदांखा होननानै मिथियोब्ला जोंनि फोरबो, जेरै बैसागु नङा होनबा बैसागु आरो बिहु नङा होनबा? आम दे नोंथाङा-बो एसे फोरमायदो नामा मोनसे-मोनसे
नोंथाङा औ नोंथाङा जेरै बुंदों फार्स्टआवनो जोंहा गिबियाव आसामा साहानि थाखाय मुंदांखा जोंहा बुहुमनि मादावनो औ बयनिख्रुइबो बांसिन जोंहा साहाखौ जोंनि आसामाव मोननाय जायो। बुहुमनि मादावनो
जोंहा सेथि सेथि थाखोआव दङ साहाया जिथु जोंहा-जोंहा बुहुमावनो जों हरजोबो जे बेलेग-बेलेग जोंहा हादरफोरनो हरो साहाखौहाय। बेफोरनि थाखाय मुंदांखा आसामखौहाय जोंहा ओ गार्डेन अफ ति गार्डेन अफ टिबो होननाय होननानै जोंहा मोनथिनाय जायो आसामखौ आरो जोंहा नैथियाव आसामाव थाखाय मुंदांखा हबा जोंहा थसेल' गं थानाय रायन' थसेल' गं थानाय गान्दानि थाखाय जोंहा मुंदांखा। आरो जोंहा बे गा-गान्दाखौ जोंहा जे इउनेस्क' बे बेजोंबो जोंहा आजाव जानाय। दे जोंनि माबा औ जोंनि बे आसामाव मोननो हायो बां ओमफ्राय माखासे बे थरसेल' गं थानायखौ एसे ओ नेपालाव मोननो हायो माखासे ओमफाय जोंनि आसामाव मोनो बांसिन जोंनि आसाम आसामाव मोनो आरो ओमफ्राय गैखाया औ ओमफ्राय भुटान रा खोनानाय मथेबा भुटानावहाय एसे मोननो हायो होनना खोनादों थावसेल' गं थानाय खान्दाखौ जे ओमफफ्राय जोंनि आसामावहाय बांसिनानो नुनो मोनो आरो थसेल' गं थानाय गान्दानि थाखाय बे बेफोरनि थाखाय मुंदांखा आरो जोंहा औ। ओमफ्राय जोंहा फोरबोफोरनि थाखाय मुंदांखा जोंहा जे बैसागु फोरबोआ बर'फोरल' फारियालाबा गोबां औ गोबां हारि फ्रानो फालियो जेरै हारसा औ हा आसामनि मानसिफ्रानो फालिजोबो। गोबां बिदिनो आ औ मोजां मोजां नुयो आरो बिदिनो गोबां साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो हारिफ्रानो बैसागु फोरबो फा- बैसागु फोरबो फालिनायखौ जोंहा नुनो मोन जोंहा नुनो मोनो।
आरो जोंहा होननो थांब्ला आसामा ओ माजुलि माजुलिनि थाखाय मुंदांखा जे बियो मा होनो आइलेण्ड औ
औ माजुलि दिप औ फिसासिन ना बेयो आसामनि बयनिबो मादाव फिसासिन
औ बे-बेनि थाखायबो मुंदांखा जोंहा जे बे माबाफोर माबाजों साग्रोबनाय मोनसे ओ दंफां लाइफांफोरजों गोबां बिदिनो बिनि साइद साइदाव दै औ बि गोबां बिदिनो दंफां लाइफांफोरजों सोमखोर दंफां लाइफांफोर जों साग्लोबनाय मोनसे औ आरो जोंहा गोबां बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां मोननो थाङो जोंहा आसाम मा मा मा जाहोननि थाखाय मुंदांखा आरो जोंहा मोनसेब आरो सिल्क सिल्क सिल्क मा होनो बेखौ सिल्क सारि बा खुन्दुं
ओ ओ इन्दि इन्दि मुगानि थाखायबो मुंदांखा ओ जोंनि आसामा बानायनाय बे इन्दि इन्दि मुगाखौथ' जोङो बे इन्दि एनिफ्राय बानायनाय जायोना। इन्दि इन्दिखौ जेनेबास माबोरै होनोथाय बेखौ इन्दि एम्फौखौ फिसिनानैसो बानायना बेनि फ्रायसो रुगारनानै ना मानानै बेखौ थुननायनि उनावसो बेखौ बहनो नङा हबा बे बेयो जोंनि आसामावल' मोननाय जायोदां इन्दिखौ।
औ
बांसिन। माने बांसिन दुहुननाय जायो आरो। जोंनि आसामाव
औ आरो जोंहा माखासे आसामा जोंनि आसामा भारतनि मादावनो जोंहा फास बा सेथि बा सिगांसिनावनो जोंहा थाव मोनग्राय जायगाखौ होननानै जोंहा मिथिनो मोनो। आसामावहाय जोंहा फासट जे औ थावखौ मोनग्रोनायखौ जों मोननो मोनदों। आसामावहाय जोंहा फार्स्ट थाव जे जोंहा दिग्बयआवहाय दिगबैयावहाय जोंहा फार्स्ट आसामावहाय जे नाइनटिन बा जिगुजौ सेन्सुरियावहाय जोंहा बेखौहाय मोननो थांदों फार्स्ट दिहुनजेननाय थावखौहाय जोंनि बे आसामनि हायावनो औ
ओमफ्राय नैबे थालिगाव ओरैजायबो ना। थालिगावनि रिफाइनारियाबो तालिगावनि आरो मोननै ना मा दंबावो ना मोनब्रै दाब्रै जायगायाव थाव मोननायनि थाखाय मुंदांखा मोन ना। मोननैया मामोनथाय
औ जानो बेखौ मिथिला, नाथाय आरो आसामा जोंहा जोंहा जिथु जानायनियाव थाङोबा जोंहा ओंखामखौ बा माइ माइखौ जोबोरैनो गायो आरो जोंहा सामावहाय नङा होनब्ला?
औ
बांसिनानो जोंनि आसामनि सुबुंफोरा माइजोंनो सोनारनानै थाग्रा बा माइखौनो गोदो गोदोनिफ्राय बर'फ्राथ' माइखौनो गायबोबाय थाखायो।
औ आरो जेनबा जोंनि आसामाव गोबां रोखोमनि माइ माइ आबाद मावनाय जायो जेरै- जोसा, माइब्रा, माइसालि बे फोरखौ माने जोंनि आसामावनो बांसिन मावनाय जायो आरो। जोसाखौथ' मोनथिखायो मोदो- मोदोमो बेयो आरो माइब्रायाथ' आथा गोनां आरो माइसालि ना मा होनो? माइसालि दाथ' गोबां रोखोमनि माइ आरो ओंखारबावबायसो बेफोर थ' गोबां दङ। नोसि नोंसिनिखैजाय मा मा माइ गायनाय जायो बेनि अनगायै जेनेबा
रनजित माइ आरो माखासे जो सा आरो फरिमल माइ बांसिन जोसा माबा रनजितजों परिमल माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो
बंग' बिन्दु ना मा होनो बेखौबो दंबावोखोमा ना बंग'बिन्दु
औ ओमफ्राय माखासे जोंहा जोसाफोरखौबो आथिखालाव बांद्राय गायनाय जाला। थेवबो नुयो गाइयो माखासे आरो माइब्राखौ गायो जितु जोंहा फोरबोफोरावहाय नांगौ जायोना माइब्राखौहाय माइब्रा माइरंखौहाय जोंहा देनानै जे फिथा अन फिथा देनो थाखाय नांगौ जायो। बेफोरनि थाखाय माइब्राखौ जोंहा एसे गायनानै लायो आरो। जोंहा जे फोरबोफोरावहाय बेफोरखौ देनानै जोंहा फिथाफोर गोबां बिदिनो बायदिसिना खाला फिथाफोर देनानै जायो नालाय जोंहा बे माइब्राफोरखौ माखासे गाइयो आरो आरो जोंहा आ
जोंनि आसामा बिदिनो जानाय-लोंनायनि थाखाय मुंदांखा। आसामाव माखासे गोबां रोखोम-रोखोमनि जायो जेरै- ओ जोंनियाथ' बे औवाखौबो जायोना औवा बे आ औवा आरो मा होनोमोनलाय बेखौ थाराय माबा रायदों बेखौबो जोंनिया आ सामावनो बांसिन मोननाय जायो गुबुन जायगायाव बेनि थाखायबो जोंनि आसा मा मुंदांखा आरो। जेनेबा औवा औवाखौथ' मिथिखागौ नोंथाङा जोंनि आसाव मोनो जेरावनो मेरावनो नङा होनबा आरो गुबुन जायगायाव जोङो माने रायदोंफोरखौ रायदों रायदोंजों थ' जों गोबां ओ मुवाफोर बानायो जेरै राइदोंनि थाराय माखासे खानायफोरावबो बाहायो दिरुं हिसाबै राइदोंखौ न ङा होनबा? बेखौथ' जोंनि आसामावल' खालि मोनो आरो जोंनि बे राइदोंनि थाखाय बांसिन बे ओ जेनेबा राइदोंखौथ जों दिरुं बायदिबो बाहायो माखासे ओ थाराय हेबनाय आरो माखासे संग्राय सान्द्रि बानायनायाव जों दिरुं हिसाबै खाया होनबा? माथे औ औ आरो मानि थाखाय मुंदांखाबाव जोंनि आसामा होनो
जोंहा गोबां बिदिनो जोंहा गाननाय गाननाय जोमनायनि थाखाय मुंदांखा जे जोंहा ड्रेसफोर बा जोंहा गाननाय गोबां बिदिनो जोंहा औ गोबां गोबां बेलेग गुबुन गुबुन गाबनि गाननाय जोमनाय औ गाननाय जोमनायफोरनि थाखायबो गोबां मुंदांखा जे जोंहा बे औ गोबां बिदिनो मुंदांखा जोंहा बेफोरखौ नुनो मोनो गोबां बरनि गेजेरावनो जोंहा दखना ओ आरनाइ बायदिसिना बेफोरखौ जोंहा जोबोर समायना नुयो बेफोरनि थाखायबो मुंदांखा जोंहा आरो बर ल नङा गुबुन गुबुन हारिफोराबो बेफोर गुबुन गुबुन हारिनिबो गोबां बिदिनो जोंहा मोसानाय बायदिसिनाफोरनि थाखाय आसामा मुंदां खा औ आरो जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ गोबां दं बिदिनो जोंहा आरो जोंहा भारतनि मादावनो बयनिख्रुइ जौसिन जोंहा मन्दिरखौबो जों जोंनि माबायाव मोननो थाङो जे शिबसा शिबसागरावहाय जों मोननो थाङो सिशबादल सिबादल माबा मन्दिरखौ
लांदां
औ भारतनि मादाव बयनिफ्राय जौसिन आरो बे शबसागरावहाय जे शब दल सिबा दल मन्दिर दं नङा होनब्ला मोनसे मोनथिखानांगौ जायो नोंथां औ औ बेनि थाखाय मुंदांखा आरो औ
औ दे होमबा दानिया जा जोंना समा जाबाय नामा नोंथां आबुं
औ जोहा समाबो जाबाय नोंथांजों रायजल्लायनानै जोबोरैनो मोजां मोनदों
औ दे ओ गोजोननाय थाबाय दे
लांदां